औ नोंथां खोनादों ना? औ ओ नोंथां नोंथाङा माबाफोर खामानि मावदों नामा?
खामानिथ' मावाखै बुंलाय-
औ माने आं नोंथांनाव माने आं नोंथांनाव फन हरनायनि रिजोनानो जादों माने जों मोनसे टपिकनि सायावहाय रायज्लायनो सानदोंमोन माने आं नोंथांजों एसे।
औ दे दे बुंलाय मा मा टपिक मा टपिक ओं बुं-
जोंनि बर' हारिनि कालसारनि सोमोन्दै एसे सोंलायनो सानदों माने आङो माखासे बुस्थुफोरखौ मिथिया नोंथां जेनेबा गाननाय जोमनायफोरखौ बोरै बानायो मा मा गाननाय जोमनाय दङ बर'फोरहा बेफोरनि बागै एसे। सोंनो सानदों आरो नोंथांनाव? औ जेनेबा बै गाननाय- फोरखौहाय माबोरै बानायनाय जायो मा मा दङ मा मा मुं- जेनेबा दख'नाफोरना मा मा मुं गाम- गामसाफोरखौ मा मा बुंनाय जायो? ओमफ्रायो औ दे खोन्थालै नोंथां
औ बर'फ्राथ' गोदो गोदायनिफ्रायनो गावनि गाननाय जोमनायखौ। गावसोरनो दानानै गावसोरनो बानायनानै गानबोगासिनो दङ
औ औ
इन्दि इन्दि एम्फौ बुङो
औ औ
ओ इन्दि एम्फौनिफ्राय जोंनो इन्दि सि मुगानि सि खुन्दुंखौ दिहुननानै जोङो माने बे जि दानायाव बाहायनाय बेहाय जोङो सोनानै गन बानायना सोनानै जोङो मुस्रा बानायो मुस्रायाव सोयो बेनिफ्राय जोङो बेखौ जेहेथु जि दाग्रा माखासे
ए
औ ओ मु फोरखौहायथ' एसे मिनथियो जेनेबा बै वै वैभिंफोराव थानायानो जायो खौरांना जि दाग्रा वेभिंफोरावहाय जेनेबा
औ औ जायो जायो औ औ बिसोरनो मुस्रा गान्दोर जेन्थोर औ। औ बेसोरनोथार बेजोंनो बेजोंनो गोदोनिफ्रायनो माने माने जिखौ जोङो दाबोनानै जियाव जोङो ओ जि जिथु आइजो माहारि आइजो माहारिया ओ दख'ना ओ ओमफाय सि गानो ओमफाय जोंहा हौवा माहारि जिथु हौवा फुरुस नि थाखाय जोङो गामसा आ गस्ला आर'नाइ गसोला आर'नाइ गस्ला बानायना गानो ओ जिथु ओ गा सा आर'नाइ ओ गाम ओ दख'ना बैफोराव जोङो माखासे गोबां रोखोमनि आगर एरो ओ आगर फोरनि बेलायाव दङ' जोंहा आ हाजो हाजो आगर दावथु मेगन
औ
ओ बिनिफ्राय दङ' दिंखिया बिलाइ बेनिफ्राय दङ' ओ थाइगिर बिबार
औ औ
बेबायदिनो गोबां रोखोमनि जोंहा आ-आगरफोर दङ'। मोन नैजिथानि खाथियाव आगर दङ' ना
अ जेनेबा बेयो ओ बे आगरफोरा माने दख'नानि थाखायल' एप्लाइ जायो ना ओ बेलेग जिफोराव बाहायो
नङा जोङो माने गामसा दख'ना आर'नाइ जि गासैयावबो बे आगरफोरखौ बाहायना माने एरखांनानै न बेनिफ्राय जोङो। जिथु ओं। आइजो माहारिफोरा खोमायाव गाननाय खेरा जों बेखौ। औवा औवानिफ्राय माने हेबनानै बानायनानै गानो आरोना। गन्थंआव गाननाय गन्थंआव गाननाय खोमायाव गाननाय बेखौ आसान आखाइयाव गाननाय आसान। बेफोरखौ जोङो। बानायनानै गानो।
उम।
बेनो गाननाय जोमनाया।
औ जेनेबा ओमफ्रायो र' आं। नोंथांनाव मोनसे सोंबावनि। जेनेबा। दखनाखौहायबो गुबुन गुबुन होननाय खोनायो आङो बेलेग बेलेग नाम होननाय खोनायो। ओमफ्राय मा मा नाम थायो जेनेबा दखनाया? मा मा नाम? थायो जेनबा दखनाफोरा। ओमफ्राय बेफोरो बेलेग बेलेग जायो नामा?
बेलेगआथ' जायो औ दख'ना थावसि।
औ।
दख'ना माथा दंनो।
औ।
माने। जिहेथु। नोंथाङा मोनथियोना मिथिया हाबायाव हिनजाव गोदाना मा गानो।
औ औ औ बेखौहाय आङो गोसोआव गैया नोंथां मा दख'नाखौ गानहोनाय जायोमोन बेखौ गोसोआव गैया।
अ मिथिया होनबा।
औ नोंथाङा खोन्थानो हागोन नामा?
दख'ना थावसिखौनो गानोमोन नामाथाय।
अ दख'ना थावसिना ओमफ्राय दख'ना बिदनबो होननाय खोनादोंमोन आं। बेखौहाय बेखौसो गानहैयोमोन ना दख'ना थावसि। गानहोयोमोनथाय।
बेथ' आंबो एसे कनफिउस जाबाय औ जेबो नङा दे। बेखौ गानो आरोना आरो गोबां दानि जुगनि। जुगाव गोबां ओं‌ गुबुन गुबुन रोखोमनि नामफोर ओंखारबाय। नामफोरखौथ' आं बुं गारजानि नामफ्रा गोबां दङ। माने गोबां दं आरोना नामाफ्रा औ बेनो आरोना। आं नोंथांनाव आरो मिथियोना मिथियाथाय नोंथाङा आंनो खोन्थाहरलाय?
अ दे आं हानायखौ खोन्थानो नाजानि सोंलायनि
मा मा हारिमुआव मा मा रोखोमनि दामग्रा देग्राखौ गोदोनिफ्रायनो बाहायबोयोमोन?
औ औ माने जोंनि बर' हारिनि हारिमु आरोना।
औ औ।
थ' माने बर' हारिनियाथ' माने गोबां दामग्रा देग्रा फोर दं गोदो गोदायनिफ्रायनो।
ओम
औ जेनेबाहाय जोङो फिसा बुस्तुनिफ्राय स्टार्ट खालामलांसै होनबा गंगोना ओ बेखौहाय माने खुगायाव लानाहै दामनाय जायोमान बे गंगोनाखौ दा माने दाथ' बारा दामनाय नुबांला गंगोनाखौ। आरो बेनि महाय जथा जथा दामनाय जायो। ओम ओमफायो खाम दङ खामाथ' बर'नि मोनसे माने गो-ओं जोबोद जि आइ टेग मोनलायनायदां बे खामा ओं गोनांथार बे खामा माने। आरो खाम ओम खामखौहाय माने बिदिनो दंफां गिदिरफोरखौ माने सिङावहाय माने खालि खालामनानै माने ओं मा होनो बेखौ ओं जेनेबा गिदिर दंफांफोरखौ ओं दनदर औ दनदर बानायनानै माने बेवहाय थुमनानै बेखौ बानायनाय जायो आरो खामखौहाय।
औ
बिनि उनावहाय फैयो जोंनाहाय हारमनियाम हारमनियाम नि उनावहाय जोंना खरखा खरखाखौहाय खरखाखौ बानायग्राया माने जोबोद इजि माने बे बेखौहाय नों आंहा बानायनो हायो खरखाखौ ओ औवा माय औवाखौहाय माने दाननानैहाय फारौनिखिजाय माने दानफ्लाबनानै गेजेराव सिनखावनानैहाय बानायनाय जायो माने खरखाखौ दानि जुगावथ' एथ'बां बाहायनाय नुनो मोनला बिफोरखौ इदिनो बैसागुफोरावल' एसे एसे बाहायनाय नुयोमोन माने बबावबा बबावबा गामिफोराव आरो दाबायदियाव माने बैसागुफोरावबो माने बिदिनो हारिमुनि दामग्रा देग्रा फोरजोंहाय माने मोसानो नागिरला बांसिनानो खालि डि जे देक्स बिदि बिदिखौ लानानैहाय माने मोसायो आरो
आरो आरो मा मा दामग्रा दंबावो
थिंखौथ' दानि जुगाव माने हाथायफोराव बायबानो मोनलाबायो।
औ औ बेखौथ' जोङो बानायनानै बानाया
बेखौ जाबस्रिंखौ दोङो बानायनो हाया आखाइजों बानायनो हाया बेखौ खौ बिखौ‌ ओ गिदिर गिदिर कम्पानिफ्रावसो बानायनाय जायो माने
अ नोंथाङा मोनसे हायो हायो नोंथाङा बारा मोनथिजोबा बायदि मोनदो आं माने खुरै मोननैयाव जोङो मोनसे गथा फिथरखौ सोनानै जोङो बानायो बेनो गोदोनिफ्राय सोदोब
अ बे बे जाबसिंखौ बे जाबसिनिखौ होनाखै आं नोंथां आं बै दानि गोदान निउ गोदान जाब जाबस्रिं फैनाया अ आं बेखौ जाय बुंदों माने बेखौथ' जोङो आखाइजों बानायनो हानाय नोङा। बेफोरखौहाय माने बेस से गोरा जाय माने जोंनि थाखाय जेनबा जोङो खामफोरखौहाय आख खाइजों बानायनो हायो। आरो खरखाखौ बानायनो हायो। आरो मोनसे दंबावो माने सेरजा माने बिराद माबा आरो बे सेरजायाबो बर'फोरनि थाखाय माने बर' हारिनि उम उम मिलौदो देंखो होग्रा माने बेखौबो आखायजोंनो बानायनो हायो बेखौ। दंफांखौ दाननानै हाय गाव गावनो न'आवनो बान नायना लानो हायो आरो बे दामग्राखौ सेरजाखौ माने आरो दङ फुं दङ।
औ
सिफुंखौबो गाव गावनो बानायना लानो हायो। ओ औवाखौहाय माने एसे गान्थि गोलाव औवाखौ नायनानै माने ओ सुफ्लंनानैहाय मोजांङै माने एसे फिनिस थिं खामनानै बानायनो हायो आरो सिफुंफोरखौबो ओमफाय माने बर'फोरनाहाय बे ओ सिफुुंहाय माने गुदुंङाहाय मोनबाल' जायो माने ओ बेलेगफोरनि बायदि सय औ बेलेगफोरना माने सयथा जायो आरोना बेलेग बिदि बाजारफोराव बायनाय ना बाय बर'नि थ्रेडिस सेनेल बे सिफुंहाय माने गुदुंङा मोनबाल' थायो। औ ओमफायो ओमफायथ' आं गोसोआव फैनाय दामग्रा देग्राफोर गैथ'ला।
अ ओ मोनसे दंबावोमोन दैै
औ देलाय नोंथांङा मिथियोबा खोन्थालाय आनो
आंबो बे मोनसे नामखौ बावबाय माने जेन गंगना आरोना आं नामखौथ' बावबाय बेखौ माने बै जोङो जेरै बेराखौ हेबो बै बायदिनो हेबनानै माने मोनसे फिसा हेबनानै बेखौ जोङो दामो आरोना
औ औ बेखौथ' आंबो नुदों खिन्थु आंबो बिनि नामखौहाय मिथिया माने मा बुंनाय जायो बेखौ बर' रावावहाय ओ बेरा बायदि ओरैहाय गंब्रै होनानै बेवहाय गन लाना दामग्रा खौ होनदों ना नोंथाङा
औ औ बेखौनो
औ
नोंथांजों रायजल्लायनानै गो खोनादों नोंथां।
औ नोंथां।
नोंथांजों रायनानै आं गोबां बाथ्राफोर मोनथिनो हाबाय।
औ दा आं आंबो माखासे बाथ्राखौहाय खोनायाखै नोंथां औ - औ जागोन दे जागोन जागोन दे। जोन नोंथां दे।